हेलौ अ नोंथां।
खोनादोंना नोंथांङा
खोनादों नोंथां।
औ फन खालामनायनि जाहोना नोंथांजों आङो बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
नोंगौ नोंथां थारैनो सावरायजागोन।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौहाय माबायदि हाय खुंनाय जायो। नोंथाङा एसे खोनथानो हागोन नामा।
नंगौ नोंथां थारैनो। बैसागो फोरबोखौथ' जोंनि ओनसोलाव थारैनो गोदो जोंनिया थामजि सान फालिनाय जायोमोन बैसागो दानखौनो दानिया जोंनिया बैसागोखौ स्नि सान फालिनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनिया हाबना थाहैयो जेनेबा मोसौ बैसागो मानसि बैसागो आरो बायदि बायदि बैसागो। आरो बिदिनो स बेवहाय स बैसागो मोसौ बैसागु बुङोब्ला जेनेबा मोसौफोरखौ। बैखालि जोङो। ओ दैमा दै दैखर बै बिदियाव लांनानै माने थुखैहैनाय जायो आरो बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो।
ओ-मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय फिथाइ सामथाइखौ लानानै। बिसो जेनेबा लाव फान्थाव बैफोरखौ बायदिसिनाखौ लानानै जोङो। थुखै हैनायखौ नुयो आरो मेथाइ। खुगा मेथाइफोरखौ ओ-खननानैनो स स सनो। जोङो लांनानै दैमाफ्राव थुखैनायखौ नुनो मोनो आर। आरो बिदिनो जोंनिया। बिनिसायाव जेनेबा इदिनो। मोसौ बैसागो थांखांनायनि उनाव आरो। जोंनिया गोखा गोखैफोरखौबो। जायो आरो बैसागोआव उम नंगौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों नोंथां।
औ आरो बेनि उनाव। जेनेबा मानसि बैसागु जायो बे मानसि बैसागुआव जोंनिया।
बे मानसि ओ-मानसि एबा ओ-सुबुंफोरा माने गावबा गाव जेनेबा उन्दैया गेदोरखौ। सिबिनाय आरो। खुलुमहैनाय आर आरो जेनेबा गेदेरा उन्दै खौ मान बावनाय बेबायदि माने गोबां जोङो। नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोराव। औ आरो बिनि उनावथ जोंनिया बिदिनो नख नखर नखर थांनानै एबा जयैनो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला। आरो गासैबो माने मिथिंगानि दाउसिन दाउलाफोराबो जेने- बा मेथाइ खनो औ नं नोंथां खोनादोंना नोंथाङा। अ बिदिनो माने। जोंनिया दामग्रा देग्रा बुङोब्लाथ। बिदिनो बरनिनो असे खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना। हारमनि थरखा। जेनस्रि बायदिसिनाफोरखौ लानानै जोंनिया। दामनाय देनायखौ नुनो मोनो आरो बैयाव जोंनिया गाननाय जोमनाय बुङोब्ला। गोदान बोसोरनि बे मोनसे फोरबो नालाय बेनिखायनो गोदान गोदान जोङो ओ-गानग्राफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आर। गानग्रा जोमग्राफोरखौ उम औ दखना फोरखौनो जोंनिया गोदान गोदान गानो हिनजावफोरा आरो बिदिनो। जोंनिया आर'नाइ गोदान एबा जोङो हौवाफोरखौ बुङोब्ला गामसा गोदान आरो गेन्सि गुफुर आरो आरनाय बैफोरखौ लानानै माने मोसानायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिदिनो जोंनिया
मानसिनि एबा न'खर न'खर थांनानै मोसाहैनायाव जि एसे रां मोनो एबा जि माइरं मोनो बेफोरखौ जमा खालामनानै माने जोबनायाव जोंनियाव बिदिनो ओ मोनसे जेनेबा आ जमानो खाना जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाहा आरो बेनि अनगायैबो गेजेर गेजेर जोंनियाव जेनेबा बिदिनो फांसनफोर जालाबायो बेयाव जोंनिया ओ बादायलायनाय जेनेबा खन्थाइ आवरायनाय एबा रोजाबनाय बिदिनो खननाय
आरो मोसानाय बादायलायनाय बैफोरबायादि जानायखौ जोङो नुनो मोना आरो नोंथां। औ नों होमबा नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां? मोनि ओनसोलाव मा रोखोमनि जिनेबा बिदि ओ बैसागो फोरबोखौ
ओ नंग' हागोन। नोंथाङा जेरैबादि बुंलांबाय जोङो बैसागुखौ मोननै रोखोमाव फालियो। जेरैहाय मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां?
दङ नोंथां थारैनो
जोङो मोसौ बैसागुखौ सैथो दाननि जोबथा सानखालि फालिनाय जायो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो बे बे दिनखालि जोङो मोसौखौ थुखैयो आरो जोङो मोसौ थु मोननो थाखायथ' बेनो सानसे सिगां लाव फान्थाव हालदै थाराय दिग्लि लावथि बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानांगोन आरो आरो बेनि उनावहाय जोङो जि दिनखालि मोसौखौ थुखैगोन बेदिनखालि बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा हानानैहाय औवानिफ्राय आरुं जिरनानै बे आरुंआवहाय माला सुनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय हाखर बा दैमा बेफोराव लांनाय जायो आरो नोंथां।
उम
नानैहाय बै फिसा फिसा हानाय लाव फान्थावफोरजों खुबै खुबै थुखैनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो बेनि उनावहाय बे सुनाय मालाखौ जोङो मोसौ गलियाव आरो माइ बाख्रिनि मोखाङाव दरखंआव बेफोरबादिहाय थुनानै दोननाय जायो आरो। आरो मोसौखौ थुखै खांनायनि उनावहाय जोङो दुब्लियावहाय हगारनानै होनाय जायो। बिसिनि गोदा-गोजाम फागाखौ खुलिनानै बेबादिनो जोङो मोनायावहा बिसोनो गोदान फागा गानहोनाय जायो आरो।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
बिदिनो मोसौ बैसागुआ जोबनानै थाङो। बेनिफाय जोङो बैसागोनि से खालार खालिनिफ्राय मानसि बैसागु हिसाबै फालियो।
नंगौ नोंथां थारैनो।
खालि बयबो दुगैस्रां बेबायदिनो गोदोरफोरखौ खुलुमो आरो बयबो गामिनि गथ'-गथाय, बोराय-बुरै, सेंग्रा-सिख्ला ज' ज' ओंखारनानै न'खर-न'खर बा गामि-गामि बेबादिनो जोङो बैसागु मागिनो थाङो आरो मोसानो
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बैसागु मागिनो थांनायाव न'खर-न'खर बा इदिनो फैसा, माइरं बेफोरबादि हरनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
आरो बेनि उनावहाय बेफोरखौ जोङो जि मोनो बयबो जयैनो अबावबा दुब्लि बा दैमा जिंफ्राराव बेबादिनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो।
ओं थारैनो।
बेबायदिनो जोङो बैसागु रंजानायावहाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा, गंगोना, थरखा बेफोरखौ लानानैहाय बेफोरखौ लानानैहाय रंजानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेबादिनो जोंहा गोबां मेथाइफोर दोङो जेरैहाय खुगा मेथाइ बैसागु रंजानायाव जेरैहाय सेंग्रा-सिख्लानि मेथाइ, बिहाम-बिहाव बिहामजो जंखायलायनाय मेथाइ, गोसो थोलायनायनि मेथाइ बेफोरबायदि गोबां दङ आरो जोंहा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
खौनो खनै-खनै जोङो न'खर न'खर बैसागु रंजाहैनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो जोंहा बैसागुआव मोनसे नियम दङ जेरैहाय सेजौसेथा गोखा-गोखै जानाय नोंथांआ मिथिगौ ना?
औ मा मा जायो ओरैनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
बेयावथ' गोबां दङ। जोङो गोबां बिफांनि बिलाइ फोर जेरैहाय जोङो दिंखियानिफाय बे थाराय-थारायनि बेदर ओ थास' बिलाइ बायदिसिना, जारि बिलाइ बेफोरखौ बे गोबां मैगं थाइगंनि बिलाइफोरखौ जोङो खांथिंनानैहाय संनानै जायो आरो नोंथां
खान्थाल बे थाइजौ बेफोरखौबो जायो नामा नोंथां
जायो नोंथां दिंखिया आरो थालिरनि फस्ला बेफोरखौ जायो आरो नोंथां बैसागोआव
औ नोंथां थारैनो
मोनसे फोथायनाय दोङो आरो ना बेफोरखौ जाबा थाय देहानि बेमार आजारफोरा मोजां जायो बा देहायाव बेराम आजारफोरा जानो हाया बेनि थाखाय बे गोखा गोखैखौ जायो आरो सेजौ सेथा नोंथां
नंगौ बेबादिनो बैसागु फोरबोखौ जोङो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानैबो फालिनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां
औ बेबादिनो बेखौ ज जयै रंजानायनि थाखाय रंजालि बैसागु होननानैबो फालियो आरो नोंथां
दानियाथ जोंनिया बिदिनो बै गोदान मुगादों गोदान मुगानि जेनेबा केसेट बक्स बेफोरखौ लानानैबो मोसानायफोरखौ नुनो थाङो आरो नों थांमोननि जायगायाव नुयोना नोंथां औ औ
सम बेबायदिनो जोङो खायसेखा हानायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो रंजानायखौबो
नंगौ नोंथां औ बिदिब्ला जोंनिया औ
नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै गोबां बाथ थ्रा मिथिनानै नोंथांनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायलायनायखौ एसेनो दोनथनोसै
दे